हेल' औ नोंथां खोनादों ना? हेल' औ नोंथां ओ नों थाङा दा ओरैनो मा खालामगासि
औ आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं ओंखाम जाखांनानै।
औ दासो ओंखाम जादों नामा नोंथांमोनहा? औ मा मा ओंख्रि जाखो ओरैनो?
नै जोंना माबासोमोन आलु ओमफ्राय पटल फाजा ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ना गोरान साख
औ मोजाङानो दे नोंथां जोंहा ओ मैथाजों अमा बिनिफ्राय आलक ओ आलु केेलेरा भाजिमोन। ओ बेबायदिनो बोथोरफोरा बोरै सो सोलिगासिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय?
ओइ नोंथां बोथोराखौ दा बुंसै आरो दाना नै गरम आयु थानो हायै बायदिस।
ओं बिदिब्ला
बिदि बिदिनो अखा हालाय ग'रम बिदिनो जाबाय
औ जोबोद ग'रम होगासिनो बोथोराबो अखा अख खाबो गैया जोबोद ग'रम जागासिनो बिनिखायनोथ' बेबायदिनो बेफोरबायदिनो ओ ग'रम बोथोरनि थाखायनो आंबो बाहेरावसो ओंखारना दङ। बे बायहेराव ओंखारनाय समावनो आं मोनसे बाथ्रा सानखांबाय दे नों थां जोंहाय मोन से आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा होननानै नोंथांखौ आं सोंहरनो थाखाय कल खालामनाय जादों आरो नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना हाया नोंथाङा बुंनो हागोन नोङो।
सावरायजागोन नोंथां मा आयदा होनि सायाव
नोंसोरनि गामिनि हा ओ हा ओ हाबायाव माबायदि सोलियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सा ओ सावरायलांनोसै नामा माने हा सावरायजागोन ना जाया नोंथां?
औ जागोन जागोन
माने बर' बर'फोरनि हाबायावहाय गोदो ओ गोदो गोदाय गोब ओ गोबां बर'निनो उम बर'निनो दामजु बायदिसिनाफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायलांनाय खौ नुनो मोननाय जादों बेफोरनि सायावनो नोंथाङा नोंथांमोननि गामियावहाय नोंथांमोननि गामियाव हाबा खुंनायावहाय माबायदि सोलायलांदों बिफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हाग गोन नामा?
औ जागोन नोंथां हाबा होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो गासिबो मिथिखायो जानांगौ?
औ औ दे उम।
हाबा एबा जुलिया सुबुं माहारिनि मोनसे समाजारि खान्थि बेखौ गासिबो मिथिखागौ। बेखो हो मा होनो आथिखालाव गोबां सोलाय हो नुनो मोनदों हाबायनि बिथिङावबो जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो। ओ मा होनगोन आथिखालावथ' गोबां उम माबा जुग जाहैबाय नालाय मा होनगोन इखो गोदान मुगा औ गोदान मुगा जाहैबाय नालाय थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव बो हाबाखौहाय गोबां सोलायनायखौ लाबोनायखौ नुनो मोन दों थिग बेबायदिनो आथिखालावहाय उम मा होनगोन बे साइनासा-साइनासालि लुनायनिफ्रायनो
औ ओं ओं दे
आथिखालावथ' साइनासालिखौ बांद्राय होनो बै मा होनगोन जिलिक मालाक पेन्देल बे माबा माबि खौसो बाहायनोखौ बांसिन नुनो मोनसै औ आथिखालाव सोर मा मा होनगोन आथिखालाव मा होनगोन बेखौ
माबे?
दाङाबाजि ना मा होनगोन बेखौ सो हायो बिदि सोर औ औ औ बिदि बिदि आरोना। सोर हायो बेखौसो आथिखालाव
औ
ओमफ्राय गोदोहाय मा होनोमोन जोंनि ओनसोलाव गामियावहाय बेबादिनो उम थालिर बिलाइजों एबा थालिरनि माबाखौहाय बिलाइखौहाय बिदिनो सायनासालि खालामनानैहाय सिथ्लायाव आरो जानाय ओंखाम बेबायदिनो मानसि जिरायग्रा बेफोरावहाय बाहायनाय जायोमोन। हाबायावहाय साइनासालि लुनो थाखाय नाथाय आथिखालाव बेफोर गोबां सोलायनाय मोनबाय आथिखालावथ' बेबादि थालिरनि माबाखौनो होनाय नुला। गामियावहाय बे माबाखो थिग बेबायदिनो आरो हाबानि बिथिङावहाय नाय औ औ हाबानि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो गोदोहाय मा होनगोन देलायना हिनजाव गोदाननि देलायनाय हौवा गोदाननि गाननाय जोमनाय हिनजाव गोदाननि गाननाय जोमनाय बेफोरावबो एसे गोबां फारागखौ नुनो मोनदों। नुनो मोना नङा बेयावबो बेनि अनगायैबो आरो आथिखालावथ' मा होनो बिउटिप्लास
बिउटि पालार
बिउटि पालार औ आंबो मिथिला बिउटि पालार नामा मा होनो बेखौ लाबोनायखौ नुनो मोनसिनो औ आथिखालाव बेवहायबोनो जि रोजा बा रोजानो थाङो माथो। बिउटिप्लासाव बिउटि पालारावबो औ औ बि खोनादों आङो थिग बेबायादिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोदोहाय मा होनगोन आङो आबैनिफ्राय खोनादों आरो ना बिसोरबो देलायजानो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बिसोरो सिगांहायनो मा होनगोन बै माबा बाथिनि गोसोम माबा ओंखारो जे
औ औ
गोसोम ओंखारोना बेखौ लाइयावहाय लानानै ओमफ्राय लाइखौ बेवहाय बाथिनि बे जोंनाय माबायाव अराव होनानै गोसोम खालामना लानानै हिनजावखौ देलायनो थाखाय बेवहाय बे गोसोम गोसोमखौ बे मेगननि माबायाव होनाय जायोमोन आरो ना
औ आइब्रस हिसाबै
औ आइब्रु फोननाय जायोमोन थिग बेबायादि औ बेनि अनगायैबो आरो मा होनगोन बै जबा फुलखौहाय
औ।
जबा फुलखौहाय देलायनायाव बाहायनाय जायोमोनो जोंनि ओनसोलावहाय। आबैनिफ्राय खोनादों आरो बेयाव आंनो खोन्थादों।
बेबादिनो आरो पावदार ना मा होनगोन नों बावदार
सिगांथ' दस थाखा बिस थाखा बिदिनो पाउदार ओंखारदोंमोना मोखांआव फोननाय। बेफोरखौहाय देलायनायाव बाहायनायसै होनदों बेनि अनगायैबो आरो गननाय जोमनायाव हाय गोबां दखना थाव सि बेनि अनगायैबो आरो आरनाइ बेफोरखौ बाहायोमोन हिनजाव गोदाननो आरो लोगोसे हौवानावहाय गामसा आरो माबायाव मा होनोमोन खरआवहाय माबा खाना होयोमोन मा होनगोन बेखौ खर खानायखौ औ खावखानायबो देखायोमोन आथि नाथाय आथिखालाव बेनि अनगायैबो हौवाफोरनियाव मा होनगोन उम बै कुरता आथिखालाव बेफोरखौसो बासिंन बाहायनाय नुनो मोनसै
औ औ।
हौवाफोरनिखौ नोंथांङा माबाफोर सोंदोंमोन नामा?
सोंङाखै नोंथां।
बेनि अनगायैबो आरो जोंनिया जानाय लोंनायावबो गो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों बेयावहाय जानायावहाय जोङो मा होनगोन ओ आथि गोदोथ जोंनाया बिदिनो हाबायावहाय थालिरनि दनाखौ बाहायनाय जायोमोन।
उम।
गोदो ओमफ्राय आरो दै लोंनो थाखाय औवा हासुंनि माबाखौ बाहायनाय जायो बानायनाय जायोमोन दै लोंनो थाखाय। बेबायदि आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि खालामनाय जायो आथिखालाव?
जोंनि ओनसोलाव होनो औ औ ओ नोंथां बुंनायाबो थारैनो सैथो बरफोरनि हाबायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बे आरो जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो हाबायावहाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदि बिदिनो सायनासालि लुनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय देलायनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय रंजानाय आरो ओ बेफोरबायदिनो गोबां बाहागोआव सोलायनाय नुनो मानाय जायो आरो नोंथां। बे बादिनो हाबा होनोब्ल थ बयबो मिथिखागौ उम ओ हाबाखौहाय बरफोरा गोदो गोदाय मोनद रोखोमनि खुङोमोन होननानै मिथि मिथिनाय जायो आरो‌ नोंथां जेरैबायदि सोंनानै लनाय हाबा गोरजिया हाब खारसनाय हाबा बोनानै लायनाय हाबा दोनखारनाय दंखा हाबनाय बेफोरबायदि हाबा हाबाफोरखौ खोनानो मोननाय जायो होननानै बुङोमोन बेफोरबायदि हाबायाव गनाय जानाय होननानै नाथाय बेफोरबायदि हाबाफोरनि गेजेराव सोंनानै लायनाय हाबाखौनो बांसिन आथि आथिखालाव होनाय नुयो बेबायदिनो बेफोरनि गेजेरावहाय आंङो सोंनानै लायनाय हाबा आरो खारसनाय हाबा बेफोरबायदि खौ बांसिनै नुनो मोननाय जादों आरो खारसनाय हाबाखौ आथिखालावबो मोनफा मोननै नुनो मोननाय जायो।
नंगौ औ।
आथिखालाव सोंनानै लायनाय हाबाखौ बांसिन नुनो मोनदों आरो नोंथां गामि ओनसोलफोरावबो गोबांङैनो ओ मोजां मोनलायनायब्लाबो सोंनानै लायनानैसो हाबा जानाय बेफोर‌बायदि आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो बर'फोरनि हाबायावहाय एबा जोंनि गामिनि हाबायावहाय गोबां सोलायबोदों जेरैबायदि गोदो गोदाय सायना सालि लुनायावहाय थालिर बिफांजों गासैखौबो बानाय जोबनाय जायोमोन थालिर बिफांनि बिलाइ ओ ओ थालिर बिफांनि बिलाइ जों साजायनाय बिनिफ्राय थालिर उम साजायनाय बेबायदिनो ओंखाम जानायावबो थालिर धनाजों धनानि सायावनो जानाय जायोमोन। एबा खायसे खायसे जायगायाव थालिर बिलाइनि सायाव जानाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो आरो खुन्थिया गायनो थाखायबो थालिर बिफांखौनो बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो गो ओ गोबां बिथिङाव ओ बर'फोरा मिथिंगायाव थानानै संसार जानाय बायदि ओ संसार जाना नाय हिसाबै मिथिंगायाव मोननाय बुुस्थुफोरजोंनो औवा बायदिफोरजोंनो ओ सायनासालिखौ लुनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ इसे जौगाखां ओ जौगाखांनाय नालाय ओ बेबाय ओ बिनिखायनो आथिख खालाव बर'फोरा उम ओ आ उमओ पेन्देल लुग्राफोरखौ लिंना लाबोनानै पेन्देल लुहोननानै गोबां रान रां खरस खालामनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो पेन्डेल लुनायनिफ्राय लानानै उम पेन्डेल लुनायनिफ्राय लानानै ओ खैना फज'नायफोरखौ साजायनाय ओ ओ सोंनाय बायदिफोराव ओ गोबां जौगाखांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बर' ओ बेबायदिनो जा ओ खैना देलाय होनायावबो मेकाप आर्टिस्टफोरखौ नोंथाङा दि बुंलांखाबाय मेकआप आर्टिस्टफोर लाबोनानैहाय देलायहैयो बेफोर खोथाया नंगौ जोंनि ओनसोलावबो सोलियो आरो जानाय लोंनायनि बेलायाव बो गोदो गोदाय जानाय लोंनाय खौ नांगौनि बारा बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव उम हिसाब हिसाब मथे बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो देलायनायफोरनि बेलायावबा देलायनायफोरनि बेल उम बेलायावबो गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां सोलायबोबाय जेरैबायदि हिनजाव ओ हिनजाव गोदाना गोबां दामि दामि गाननायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो गोदो गोदायथ' दख'ना थावसिफोर आरो बेबायदिनो हौवाफोरा कुर्टा आथिखालाव गानाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो गामसा गानोब्लाबो कुर्टाखौ आथिखाल लाव गाननाय जायो यो गोदो गोदाय नाथाय ओम गामसाजों गस्लाजों बेफोरबायदिल' गाननाय गानो। मोन होननानै मोनथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आरो ओ नों नोंथांमोननि हाबायावहाय जेरैबायदि सोलायदों जोंनि हाबाया ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो सोलायनायाथ' ओ एखेयानो जागोन बिनिखायनो नोंथाङा आरो फंनैसो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा हाबानि बागै
औ नोंथां हाबायाव जोंना बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ गासिनावबो नुनो मोन्नाय जादों। आथिखालाव मानो होनोब्ला गोदोनि आरो दानि गोबां फारागखौ नुनो मोन्दों। आथिखालावहाय बेबायदिनो उम
औ
आरो मा लायै लायै बिदिनो ओनसोलायै ओनसोल गोबां सोलाय बाय आरो आथिखालावथ' आरो उम गोदान मुगा जाहै बायनालाय बेनिखायनो सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनबाय।
जि आथिखालाव गुबुन गुबुन ओ गुबुन ओ ससियेल मिडिया फोराव नुनानैबो सोलायदों होनना बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेनो बिदि
बेबायदिनो गोबां सोलायबोबाय बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि नों नोंथांमोननि जायगानि हाबानि सोमोन्दै मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथां उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखो आसा थाबाय।
औ नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथानि थाखा ओह नोंथांनिफ्राय आं मिथियो गासै बाथ्राखौ मोनथिनानै मोननायनि थाखाय आरो नोंथांमोन नि जायगानि हाबानि सोमोन्दै मोनथिनानै मोननायनि थाखाय।
नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां। उनाव लोगो मोनफिनगोन होनना औ नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय नोंथां। नोंथां औ ओम ओं ओं ओं।